हेल' अ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों र'?
अ
उ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दाहाय?
नो आङो ओरैनोदों र' नरै जिरायनानै
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखाम जाथ'वाखैयानो संखांनासो दोनबाय।
अ मा ओंख्रि संखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' उम दानि सङाव थांदोंमोन नालाय संनिफ्राय माबा साम' लादाय लाबोदों ओमफ्राय साम'लादायखौ एवबाय ओमफ्राय आरो माबा लाइ मैगं एवदो।
अ नोंथाङा साम' लादाय थो माबारै एवो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ माबा साम' लादायखौ बिसोरथ' बेफारिफोराथ' बिदि एरख'नानै फानखायो नालाय एरख'नानै फाननायखौ बायना लाबोनानै माबादो माबा थायो बेयाव मंखन बैबा गोजा कालारनि मेगन बायदि जोङो एसे गोदोर गोदेर बे मेगनखो गारजोबनानै ओमफाय संख्रि हालदै होनानै एसे रुना लाबाय ओमबाना बिजाल थायोना बेयाव मोनसे बे बिजाला ओमबाना खारबाथाय उम उम दालखौ खारहोजोबो दसे बयल माबा रुनानै लाबाय दसे रुनानै माबा सुखां सुखांनानै ओमफाय बिदिनो थाव दुंहोबाय थावखौ दुंहोनानै बिदिनो जिरा मस्ला देना लाबाय बानलु देना लानानै
औ
माबायो सामब्राम पियासदो
औ औ।
सामब्रामखौ बिदिनो सेरनानै ओमफ्राय बेखौ म साम' साम'लादायखौ होनानै माबाबाय एवफ्रामबाय मोजाङैनो एवफ्रामनानै मस्ला मस्लिखौबो होजोबनानै एवफ्रामजोबबाय सिरा बानलु सामब्राम गुफुर देनायफोरखौबो होजोबनानै एवफ्रामनानै दै होबाय दै होनानै गोदौ गोदौ दैखौ गोदौ होनानै
औ औ
दैया गोदौखांबाथाय रानबाथाय बेखौ फोरानथारबाय आरो। फोरानथारनानै साखिनानै खांबाय ओमफाय बिदिनो लानाय जायो आरो जोंङो
औ बुङो ओमफाय नोंथाङा बिदिनो हो मा होनदों नोंथां?
नोंसोरनिखिं मा बायदि माबायाव जानाय जायो जेनेबा साम'लदायखो माबायदियाव एवना जानाय जायो माने बेलेग बेलेग जायो नालाय
औ औ जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा बांद्राय सामु लादाय जाजानाय जाया बै साम फिसाखौसो जानाय जायो आरोना नोंथां।
उम
औ बे सामु फिसाखोसो जोङो बाजारफोराव बा बिदिनो दुब्लिफोराव मोननाय जायोना
उम
औ बिखौ जोङो माने याव हरसे सोमना दोनो आरो जाहाथे बिनि बिज्ला बुज्ला गाज्रि मैला थानायफोरा ओंखारना ओंखारलाङो आरो माने दैयाव सोमबाथाय बिदिसो जानाय जायो ओ बिदि सोमना दोननायनि उनावहाय जोंना ओमफाय बेया दाखोन बायदि थायोना बेखौ गारनानै ओमफाय खिथौ सिथौ दाननानै उम
उम
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां।
अ बिखौ बिदिनो आरामसे माखासेफोर माने मैलाखौ खारहोजोबनानै खारजासे माने जोङो खादाफोराव लानानै हुनानै मैलाफोरखौ
उम
नांगौ आरोना नोंथां नानै बिदिनो नोङो मैगंजों
अ। अ अ।
ओमफाय नोंथां
औ।
हेल' औ औ नोंथां खोनादो। दाथ' मा होनो गायनाय फुनायनि सिजोन ना नोंथां मोनहा माइ आबादफोर मावो नामा?
जोंहाथ' ओरैनो माइ आबाद थ' मावनाय जाया बिदिनो न' खाथिनि जोंहानि न' खाथिनिफोरा मावनाय जायो आरो बिदिनो।
औ औ नोंथां नंगौ। ओमफ्राय नोंथाङालाय न' खाथिनिफोराव गायनो थागोन ना थाङा?
इदिनो मालाबा थाङो।
औ औ।
लिंबानो थांनाय जायो आरो।
औ औ औ। ओमफ्राय नोंथांनाव आङो ओ मोनसे बाथ्रा सोंबावनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ।
ओ माने औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
माखो?
औवखौ औवा औवा औवा उम।
औ औ औवाखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि माबायाव खाम मा खाम बाहायनाय जायो माने दुब्लिनि माबा बेसाद न'नि बेसाद मुवा बेसाद लानाय माने बुहुत खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै
हेल' औ।
जेरै बिदिनो खिरखा हेबो न'आव न'नि खिरखा बानायो जेरै बिदिनो दुब्लिनि जेखाइ हेबो औवाजों आरो खबाइ हेबो। ओमफाय थिग बिदिनो जेखाइ खबाइ ओमफ्राय सेन बानायो ना साग्रा सेन।
औ औ औ खखा आरिबो बाहायनाय जायोना नोंथां औ।
सानद्रि दाला बिदि दाला सान्द्रि हेबनाय जायो आरो। जोंनि बर'आव औवाखौ बुहुदानो बांसिन न'नि खामानिफोरावबो बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
औ औ औ।
ओमफाय नोंथाङा आंनाव माबाफोर सोंनो दंबावोमोन नामा?
अ सोंनायाथ' दंमोन र'।
औ दे नोंथां सोंजागोन मा सोंनो।
नों जा माइ गायखांजोबबाय होमबा नोंथां?
जों खांजोबाखै नोंथां खायसे लायनानै खायसे बावो आरोना।
औ।
ओ
ओरैनो नोंथाङा मा मा माइ गायो एसे
औ जोंहाथ' बिदिनो ओ जोसा, माइब्रा, रन जिब, बाहादुर बेफोरबायाददिखौ गायनाय जायो आरो माइब्रा गोसो दोन जोसा गोसोम बेफोरबायदिखौ
अ।
ओ
जोसाफोरखौ जेनेबा अ जोसाफोरखौ जेनेबा उम बुरजा गायोना खम गायो ओरैनो?
जोसाफोरखौथ' जोङो बा जोंहा बांद्राय बुरजा गायनाय जाया नोंथां। जोंहा ओरैनो जानो आन्था एसे गायो आरोना नोंथां बिगासे। बिगासे बा देर बिघा बेफोरबायदि गायो आरो नोंथां बांद्रायखौथ' गायनाय जाया।
उम।
ओ आरो माइब्राखौबो बिदिनो फिथा जानो आन्थाल' गायनाय जायो आरोना नोंथां। औ बांद्राय गायनाय जाया। औ मागोआव फिथा जानो आन्था। उम।
उम।
होमबा नोंथां थ' माइ आबाद मावा होनदों ओ नोंथांलाङा माइरंखौ बायो ना डाइरेक्ट माइखौनो बायखायो नोंथां?
जोंहाथ' बिदि माइबो बाया बायनायालाय। जोङो माइरंखौनो लाबोयो आरो दखाननिफ्राय बायनानै।
औ औ दा ओरैनो
हायो जावनानै
औ औ दा ओरैनो माइरंनि नोंनि बेसेना बेसेनसो थांदों नोंथां?
माइरननि बेसेनाथ' दा बेसेसो जागोनथाय बिदिनो मालाबा दाम मालाबा खम बुजा जायो मानलाबा सल्ल' थाखा बिस थाखा मालाबा त्रिस अबेबा अबेबा माइरंफोराथ' आरो ओ पन्सास सा थि सत्तरालासि थाङो बाजि द'जि आलासिसो थाङो।
औ औ औ।
उम।
नोंथाङा ओमफ्राय ओरैनो मा मा जायगा बेरायहैखो नोंथां?
आंथ' बिदि बांद्राय जायगा बेरायनो मोना मोननाया खाथि खाथि जोंनि गामि खाथिफोरावनो थाङो इदिनो मालाबा बेलासिबा बेरायनो ओरैनो थाङो आरो।
औ औ ओमफाय नोंथाङा सब औ नोंथाङा ओमफ्राय सुखि, दारागाव बिफोराव थांगोन ना थाङा दाथ' गरमनि दिन?
उम। बिदि सखि दारागावावथ' थांथ'आखै। थांथाराखै बिदि थांनोथ' सानदोंमोन र' एबार नाजायो नायनिसै। बिदिनो न' खाथिनि पार्कआवलाय थांखांबाय पार्कआव थांदोंमोन आरो।
औ औ औ। ओं ओरैनो नों नोंथांमोननि न'निफ्राय बिदि दारागाव, सुकिफोरा बेसेसो गोजान?
जोंनि न'निफ्राय ओरैनो बारा गोजान जाया। बिस, बिस पसिस किल'मिटारसो जागोन दां।
औ औ। उम ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो फ्रि टाइम थानाय समायाव अ मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथाङा?
उम जोंहाथ' आंथ' बिदिनो फ्रि टाइम थानाय समायाव बिदिनो दसे मबाइल नायो।
औ औ।
बिदिनो सल' खोनासङो।
औ औ।
मोजां मोनो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय ओं दे नोंथांजों ओ रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
अ जाबाय दे अ दे बिदिब्ला।